हेलौ
औ हेलौ
नोंथां
औ।
खोनाबाय?
ओं खोनादों नोंथां।
आं नोंथांनाव माबाफोर सोंबाव नो सोंबावगौमोन होननानै माने सोंबावनो दंबावोमोन आरो।
अ' सोनो हागोन दे।
ओम र' एसे गोसोखांनि। है माबा बे ओ दैमा दैसानि नामफोर
माने हेलौ नोंथां मोजाङै खोनायाखै?
ओ खोनाबाय दायो
ओं खोनफिनलाय
माने दैमा दैसानि
दैमा-दैसा माने
ओ हागामा नोथाङा?
आं बाराखौबो मिथिया मोनसे मोननैखौलाय खोन्थानो हागोन आरोना
ओ
दैमा दैसायाथ प्रसान्त लैथोमा बुरि दै इदिनो बुरलुंबुथुर बायदि आरो आंबो बांद्राय मिथिया एफा एनै
औ
औ
ओमफाय नोंथां आं बरफोरनि बागैबो एसे सोंनो सानबावदोंमोन आरो
अ सोंनो हागोन दे
ओ माने गोदोनि बरफोरा
ओं
ट्रेडिसिनेलनि बागै सोंगौमोन
औ दे सोंनो हागोन
गोदो आगरनि नाम फोरखौ मिथिनो हागोन नामा नोंथाङा?
माने गोदो गोदायनि आगरफोर
औ
गोदो गोदायनि आगरफोरखौ मोथिनो मोनो बायदिबाथ हाजो आगर खामब्रेंगा आगर दिंखिया आगर आरो बिदिनो लाव बेगर
ओं
दावथु गुदु बेफोर बायदिखौ मिथिनो मोनो आरो।
औ
आरो गोबांफोर दंबावो
औ औ नोंथां दाउसा मोख्रेबबो दंबावो
दाउसा मोख्रेब जेरै दिंखिया आगरफोर
दिंखिया आगरबो दंबावो
औ
ओमफाय नोंथा
औ
उम बे गोदोनि बरफोराहाय माने हाबायाव मा दखना गानोमोन?
हाबायाव
ओं
मिथिनो मोननाय बायदिबाथ गोदो बरफ्रा हाबायाव दखना थावसिखौनो गानोमोन।
ओं दखना थौसिखौनो गानोमोन थिगानोनो नोंथांनि एन्सारा।
दखना थावसि गोजा जायोना बियो
औ आरो नोंथां
जानला मोनला गाननायखौ नुयो दाना
उम आथिखालावथ मा बुङो उम ओमफ्राय नोंथाङा दानि सोलिफुनाय दख'ना नाम गोदानफोरनि बागै एसे मिथिनो हागोन नामा नामा
दखना दखनाखौथ' मिथिनो मोननाय बायदिबा आथिखालाव बिदिनो बेलेग बेलेग गोदान गोदान ओंखारनाय नुयो आरो
ओह
जेरै नुनो मोननाय बायदिबाथ' बिबार ब्रेन झुमखाह
झुमखा ओं
औ आरो गोबांफोर दंबावो। जेरै बसुमतारी ब्रेन्ड औ औ। आरो
ओ
नोंथाङाबो खोनन्थानो हागोन आं बांद्राय मिथिजोबलाय लां
ओह नोंथाङानो बुंखाजोबखाबाय बेल'सो गोदान ओंखारदों।
ओं माखासे
बसुमतारिबो दंबावो ओं बारै सिख्ला बसुमतारि
ओं आं नोंथांनावबो मोनसे कुइसन सोंगौमोन
ओं सों दे नोंथां।
दालाय बै दाख्लै बावैसो जाना थांनाय जेरै बागुरुम्बा दोहौआव ना
औ औ।
गान माखासे द्रेसफोर गाननानै मोसादोंमोन आरो
ओं
आं बेफोरनि सोमोन्दै सोंगौमोन आरो माने
ओं सों दे नोंथां सोंनो हागोन।
माने दालाय बै बागुरुम्बा दोहौआव जे ओ बर' आइजोफोरा माने बेयाव थाङो थांनानै मोसाहैदों ना समायना रमायना बेफोराव गाननाय जेरै रै बे गोदोनायाव गाननाय मोनसे माबा दंना।
औ औ।
बेखौ मा होनो नोंथां
बेखौ चन्द्रमाला होनो नों
अ चन्द्रमाला माने आं मि मिथिया नालाय ओंखायनो सोंनाय जादों। आरो बे आसानखौलाय मा होनगोन
आसानखौ आसामान गुफुरखौ सानखा होनो आरो माने। ओ फास्राखौ रेगे रेगां होनो
औ औ।
औ।
ओमफाय दख'नाखौबो मिथिगोन नामा नोंथाङा दख'ना खौबो
दख'नाखौथ' मिथिला जाहैबाय नोंथां।
अ ओं औ जेबो नङा दे।
ओह ओह।
आरो बे खोमायाव गाननायखौलाय माथो होनगोन
खुरखुरि होनो नोंथां।
अ औ।
उम
मोजाङानो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मि थियो माने बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो औ औ
ओ खोनादों दे बुंफिनदो
नोंथां माने नोंथाङाबो सोंनो गोसो दंबा सोंनो हागोन आरो ना माखासे बाथ्राफोर
ओं ओं
नोंनि खोथासै सोङो सोङा
औ नोंथां र' माखासे गोसोखांबावनि आङो दंनायालाय बहुद दमोन नोंथां
ओ नोंथाङा बे
औ औ हेलौ नोंथां
खोनादों नोंथां
ओं ओं
उम
नोंथाङालाय माथो खालामदों दालाय
नै इदिनो जिरायनानै दङ
अ होनबा आंनो फंनैसो सोंसै नामा
औ सोंदो दे नोंथां सोनो हागोन
उम उम नोंसालाय न'आव आबादफोर बावगैनो मावा न'आव
मावो नोंथांना मावो
ए मा मा आबाद मावो नोंसालाय
जोंहा सबायबिमा ओमफ्रायो फिन्दि
उम
बिदिनो बायदि बायदि गायो नोंथां जेरै गाजरफोर
औ मोजां
बिसबिन
उम
औ
आरो दैज्लाङावलाय दैलाङाव दैलांआव माइफोर गायोन गाया
दैज्लांयावथ' माइथ' दा गायथ'वाखै
अ
औ नोंथां आं नोंनाव आरो माखासे कुइसन सोंबावगौमोन आरोना
औ दे सों
बे दैज्लांआव मा मानि मैगं जायो माने मा मा टाइपनि मैगं जायो।
दैज्लाङाआव
औ
दैज्लाङावथ' दायो बिदिनो मैथा बांगालफोर मोनो। मैथा गोजा ओं सबायबिमा पिन्दि
ओ
जोगोनार
औ
जेरै माइबारिफ्राव सिबुं मैगंफोर मोनो। माने इदिखौ मोनजायो आरो
ओं थिगानो आरो बे मेसें बोथोरावलाय मा मा जायो?
मेसें बोथोराव उम जोगोनार
औ
बेसर मुला, लाइ ओं जेरै दुन्दियाफोर फो फोयो।
ओं
बिदिनो गायो आरोना न'आवबो बिदिनो एफा एनै गायो जोंहा जानो आन्थाखौ
औ
औ
ओमफ्राय नोंथां
औ
बेे सिनि मैगंखौ मानो जायो ओमफ्राय बेफोरनि मुंफोरखौ मिथिनो हागोन नामा एसे माने गोखा गोखैनि मैगंफोरखौ मा मा जायो?
बैसागुआव जानायखौ अ बैसागुआवथ' बे स्निथा मैगं, सातथा मैगं माने बेखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोयो आरोना माने ओ बिगुरनि बेराम बिगुरनि बेरामखौ जायैनि थाखाय जायो आरो मानसिनाव माने बिगुरनि बेरामफोर जायिफोरनि था
उम आरो बेफोरनि नामफोरखौ मख'नो हागोन नोंथाङा ओं
नङा मिथिया नाथाय जायो आरो
औ
औ
नोंथाङा बेफोरनि नामफोरखौ मख'नो हागोन नामा एसे?
बेफोरनि नामफोरखौथ' एफा एनै मिथियो।
ओ
माना मुनि जायो खिफि बेन्दों दिंखिया, लाफा सायख', बुरि थखन फोर सिब्रु, थाराइ गाज्लि
उम
माने बेफोरखौ जायो आरोना खांनानै
औ
जोंनियावबो जायो बिदिनो
थिगानो नोंथांनिया एन्सारा। जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ जासिगोन दे होमबा।
ओं जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओं नोंथां।
ओं दे होमबा नोंथां।
दे